खोनादों ना?
हेल'।
नोंथां फ्रि दं ना?
अ नोंथां फ्रि दङ।
अ नोंथांनि सायाव आं जानाय लोंनायनि सायाव राय्लायनो हागोन ना?
अ हागोन दे नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला, अ नोंथांमोननिखि जानाय लोंनायनि सायाव माने ओंख्रिफोरखौ माबायदि बानायना जायो नोंथाङा। फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला फोरमायना होनायसै।
अ अ जागोन दे र' दा जोंनि बर'नि अनला ओंख्रिखौनो। बुंग्रोनसै।
औ नोंथां।
दा अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि जाहैबाय नालाय।
दटाउन द
अनलाखौ सिगाङावनो अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय जोंहा माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो। तिन मिनिट सारि मिनिट। ो सिगाङावनो सोमनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव। माइरंखौ उवालाव बा दिंखियाव देनानै गुन्दै खालामनाय जायो। अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय। ओमफ्राय ओरै अनला ओंख्रिखौथ' जोङो गोबां रोखोम जों जानाय नुनो मोनो। ओरै दाउजों औवा मेवाइजों आलुजों आरो बारसिगि बिबार बायदिफोरजोंबो गोबां जानाय नुयो आरो अनला ओंख्रिखौ।
औ नोंथां।
दा अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय सिगाङावनो दैखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव अन गुन्दैखौ खायफाबा दैयाव गलायनानै होयो आरो सोरबाबा गोरानैनो उरनाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौ। बिदिनो उरनानै औ खारैफोर होनाय जायो आरो जायफोरा बिदिनो बेदरफोरजों जायोबा बेदरफोरखौ उनाव एवफ्रामनानै उनाव होनाय जायो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो आरो। दे।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि गैजायालाय माबायदिथो बानायनानै जानाय जायो अनला ओंख्रि।
जोंनिखैबो बिदिनो बानायना ना जानाय जायो ओ माने ओ गिबियावनो अनला खारैखौ संनो गोनांबाथ' माइरंखो माइरंनि गोनांथि जायोना।
औ नोंथां।
माइरंनि गोनांथि जाब्ला माइरंखो बै माइरंखो ओ गुबुन माने सोमनानै दोननांगौ आरो दसेहाय। सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ सु सुखांनांगौ सुखांनानै देंखि बा उवालाव देनानै। ओ ला खारैखौ देनानै ओ दैखौ अरावहाय ग्रोनानै गोदौहोनानै बै माइरं गुन्दै खौहाय ओ होनाय जायो आरो। गुबुन गुबुनबो संजा जायो गुबुनफोरा ओ सोरबा सोरबाया माने ओ बिदि दैयाव गलाय खाना लानाबो संनाय जायो आरो गिबियावनो जोंना औ उम सोरबा सोरबा दाउ बेदरजोंबो जायो नङा होमबा? ओमफ्राय ओ औवा मेवाइजोंबो जायो। ओ ओमफ्राय बिदिनो ओ गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजो सेवालि बिबार बा बिबार बेफोरजोंबो जायो आरोना ओमफ्राय ओ जानाया मा खालामो जोङो बै गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रियाव औवा औवा मेवाय बा बेदर ओ बा सेवालि बिबार बासिखि बिबार खौ होग्रोनो होग्रोनायनि सिगां जोङो बै औवा मेवाइफोरखौ खौ एवनानै लाग्रोखांनायनि उनावसो बि बेखौ होनो हागोन नालाय। ओमफ्राय बेखौ एवग्रोखांनायनि उनावसो दैखौ होनानैहाय जों गोदौहोग्रोनांगौ। गोदौ होखांनायनि उनावस जो बै माइरं गुदै खौहाय हो-होनाय जा जायो आरो सोरबाबा गुनदैखौ दैयाव गलायालासेनो होयो। सोरबाबा ओ ओरैनो गोरानैनो बेयाव माने फ्रि फ्रि खालामनानै होनाय जायो आरो उनावहाय ओमफाय बिदिनो दसे दोन्नानै ओमफाय उथिखांनाय जायो आरो अरनिफ्राय बेख‌ खौ बिदिनो जानाय जायो आरो बेथ जोंनि हारिनि दोरोङारि ओंख्रि नालाय जोबोर ओ मोज मोजां मोनो आरो जो जोंनि मिथिं गिदिं मिथिंफोर जाबाबो जेनेबा मेलाफोर जाबाबो बेफोराव मेल मिथिं जाबाबो माने बेफोराव होनाय जायो आरो बेफोर
औ नोंथां‌ नंगौ
आरो सोरबा सोरबाफोरा ओ बे ओंख्रिखौ उम माबाजों सामजोंबो जायो। सोरबा सोरबाया माने ओ खायसे लाना खायसे आरो गासैबो एखे रोखोमै जाजोब बा गुबन गुबैन रोखोमैबो जा जायो ओ बेखिनियानो आरो नोंथां नोंथांमोननिखि ओ नारजि ओंख्रिखौ माबायदि संनानै जायो?
नोंथां जोंनि ओनसोलखैयै नारजि ओंख्रिखौ बिदिनो लाथायैबो संनानै जायो आरो रोसि बिदिबो संनानै जानाय जायो आरो जायनिखै नारजि ओंख्रिखौ नारजि नार्जि ओंख्रिखौथ' जों माने सिगाङावनो नारजि बिलाइखौ जिखौ फाथो बिलाइनिफ्राय मोननाय जायोना फाथ थो आरो बे फाथो जानो थाखायथ आरो सिगाङावनो जों बे फाथो बेगरखौ फोना लाग्रोनांगौ बेगरखौ फोना लाग्रोनायनि उनावसो बे फाथोआ जायो फाथोआ बिलाइआ जेब्ला रायो अब्ला बिलाइखौ खानानै फोराननानै बे नार्जिखौ बानायनाय जायो आरो ओंख्रि बे नार्जै बिलाइखौ ओंख्रि बानायनो थाखाय नारजैखौ सिगाङावनो सोमना दोनग्रोयो सिगाङावनो सोमना दोननानै नारजिखौ गोखा जानायनायनि थाखाय सोरबा बाया रुगारग्रोयो सोरबाबा ओरैनोबो सङो डायरेगै
औ
ओ ओमफ्राय
अ नोंथां ओ नारजि बेखौ माने अमा बेदरजों नोंसोरनिखि जानाय नुनो मोन मोनो ना मोना?
जोंनिखैथ अमा बेदरजोंबो जायो नाजोंबो जायो आरो नारजै रोसिफोरखौ आलुफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो। दा अमा बेदरजोंथ बांसिनखौनो जानाय नुनो मोनो अन बा नार नारजै ओंख्रिखौ नारजै दोलोखौ बांसिनानो अमा बे फोरजोंनो जायो आरो आरो सो खायफाबा नाफोरजोंबो जायो। बिदिनो जायो दा औ दा नोंथांमोननिखैलाय माबोरैथो जानाय जायो होननानै
जोंनिखि नारजि ओंख्रिखौ जानाय जायो होनब्लाथ' गिबियावनो नारजिखौ मोननो थाख खाय जोङो खानानै लाबोनानैसो फोराननांगौ नङा होमबा? बा फोरानखानायखौबो बाजारनि बायनानै लाबनो हायो। ओ बाद जोंनि नि दोरोङारि ओ सुबुंफोरा बांसिनानो खानानै न'आव फोनानै बा गुबुननिफ्राय खाना लाबोनानैबो फोराननानै जानायखौ नुनो मोनो। उम फोराननानैहाय न'आव फोराननाया मोज न जायो आरो। जानो एसे बायनायनिस जाय ओ बाजारनिफ्राय लाबोनानै जानायस जाय न'आव फोराननानै निज्रि आखाइजों मावनानै जानाया मोजांसिन जायो। उम बिदिनो जानो गोनांबाथ' जों मा होनो बेखौ खारैजों रहायग्रोना लानांगौ ना। जों जिहेथु' जों खारैजोंसो जायो नालाय। बेखौ नारजि ओंख्रिखौ रहायग्रोना लाख थांनायनि उनाव बै फार्स्टआवनो मा खालामो ओ अमा बेदरजों जायोना बांसिनानो। अमा बेदरखौ एव लानानै ओ जोङो हायखांना दोनबाय दोननानै ओमफ्राय नारजिखौ रहायग्रोना लाबाय। नारजिखौ रहाय ग्रोनानैहाय ओ जोङो ओ रहायग्रोना बेखौ गेब्लेहानैहाय खारै होनानै रहायग्रोनानै खौ गे गेब्ले होनानैहाय जोङो बे गेब्लेेजोबबाथाय जों अमा बेदरखौ होनानै ओ जायो आरो। ओमफ्राय खायसे खायसे सुबुंफोरा नाजों बो जायो ओमफ्राय ओरैनोबो माने ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। थाव गोथांफोरखौ होनानै बा ओ बेफोरबायदि अमानि मेजेमफोरजों होनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। थां जोंनि जायगायावहाय बांसिनानो जोंनि सुबुंफोर ओ जानाय नुयो होनब्ला अमाजों बांसिन मोजां मोनो आरो अमाजों जानायखौ बांसिन नुनो मोनो बिदिनो आरो नोंथां बिदिनो जिहेथु ओ जोंनि बर'नि माने मोजांसिन मोजांसिन मोननाय लाथा एम्फौखौथ' नोंथाङा मिथिखायोना
औ औ
औ नोंथां बे लाथा एम्फौखौ उन नोंसोरनिखि फिसियो ना ओ बायनानै लाबोना जाफैयो नोंसोर
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' लाथा एम्फौखौ गोबांखौनो न'आवनो फिसिनाय नुनो मोनो आरो गोबाङानो फियो बिदिनो आरो खायफबा बायो बो बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानैबो जानाय नुनो मोनो
औ नोंथां
लाथा एम्फौखौथ' आरो लाथा एम्फौआथ' सिगाङावनो सिख्रिनिफ्रायसो उजियोना सिख्रि जाग्रोनानै बिनि उनावसो लाथा एम्फौखौ फिसिनो आरो इन्दि बिलाइजों बांसिन फिनायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां
बिदैनिफ्राय देरनानै लाथा एम्फौआ बिदिनो इन्दि बिलाइ बायदिफोरजों फेदेरनायखौ नुनो मोनो लाथा लाथा एम्फौआथ' आरो जोंनि मोनसे बर'नि माबाबो जाहैबाय नालाय नोंथां औब्ला एम्फौखौ फिसियो बांसिनखौनो फिसिनाय नुनो मोनो आरो आरो लाथा एम्फौनिफ्राय ओ फिथोब बायदिनिफ्राय लाथानिफ्राय किबा इन्दि इन्दि खुन्दुंबो दिहुननाय जायो ना। इन्दि खुन्दुंबो रुनानै दिहुननाय जायो। बेजों जों दानाय लुनाय बायदि खालामनाय जायो।
औ नोंथां। नोंथाङा बे लाथा एम्फौखौ जानो मो जां मोनो ना मोना?
औ नोंथां जोंथ' आंथ' लाथा एम्फौखौ जायो जानाया जानो मोजांखौनो मोनो।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ ओ दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे। जागोन दे‌। दोनथ'नोसै ओ। औ नोंथां गोजोननाय थाबाय उम गोजोनथों।